औ फंबाय औ फंबाय खोनाबाय माबाफोर खौरांमोन नामा?
आदसा खौरांआथ आदा ओरैबायदि जाबाय
दे बुंनायसाय
दहाय आं मोनसे बाजाराव थाङोब्ला
औ औ फंबाय
ओरैबायदि मोजां
मोजां
माबा नुबोदों मा होनो
माजिरादलै बेबा फंबाय
सासे आइजोखौ ओरैबायदि नुबोदों बेयावहाय जा मोनो जोंनि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जाग्रा लोंग्रा बुस्थुफोरखौ नुबोजोबदों आरो
माबायदि बुस्थुलै बे
उम बियो रावबो नङा जोंनि बर'निनो सासे आइजो
ए
जा मोनो ओंख्रि जेन'बा बेवहाय फाननाय जादों नारजि गोरान
उम बाब ब्बाब ब्बाब
थाबावबाय दानि गोलोम बोथोरनि लाव खुमब्रा फान्थाव बिदिनो जोगोनार बेन्दों जोगोनार फिथाइ लोगोसे जोगोनार बिबार मानि नुबोजोबदों आं हाब गोसोआथ' सानदोंमोन लाबोजोबनो ओमफाय गोथां मैगङाथ' बे गरम बोथोराव गोबाव दोनजायाना
दोनजाया ओं लोगो लोगो जानांगौ जायो।
खेबसेनोबोथ' जाजोबनो हाया जाबाय दाना ओरैबायदि जादों
उम औ दे बुं फंबाय
दाखालि जे नोंसोरो बेरायनो थांदोंमोनलै मोनसे हाग्रामायाव
ए औ थांदों फंबाय थांदों
मोनसे हायुङारि बेरायग्रा पार्कआव नोंसोरथ' थांदोंमोनलै बेवहाय मा मा नुबोनाय जादों?
नुनाया खाफाल गाज्रिलै फंबाय थांदोंमोन बेरायनो जिब जुनार फोर एसे मोजां जोंनि जायगायाव नुयि जिब जुनारफोर नुगोन होन्नानै
औ
फारसेथिं थांबाय जेबो गैया लांदां हाग्रायाव हाग्रानि जिब जुनार बयहाथो लांदां आव नुनो। ओरैनो फैफिननांगौ जाबाय।
होमबा नुबोनाय जायासै ना?
जेबो गैया एसे खाफाल गाज्रि ना मा होनांगौ जाखो
बेनोथ' मोनसे ऐराबदफोरखौथ' नुबोनाय जादों ना?
ऐराबदफोरखौ नुबोदों औ नुस्लेंबोदों गारि सा सा‌
औ
खाथियाव हायथो हाग्रानि जिबफोरखौ एसे गिथावनाबो जायोना आरो जयै जयै थांनाय जाबाय
दलद दलदबो नायनो मोना
दायनो मोना
जोंहा गोजोननाय दं होनोब्ला दांनाय बिलिरनाय नायनो मोनाबा गोजोननाय गैखायालै
गोजोननाय बिदि नङाब्लानो नायदों बाय बिदि मोना हैै सिमां बायदिसो मोनो गोजाननिफ्राय नुनायखौ
एकदम गोसोफ्रानो बोरै थाय
दांलाय बिलिराय नङाबा गोजोननाय मोना
उम नंगौ ओ बेनिखायनो आं बायोब्रा जोंनि जायगानि हायुङारि पार्कफ्राव बेरायनो
जायालै जायगा
आंहा गोजान गोजानावसो बेरायनो लुबैयो
बे थांफेरि जायगाफ्राव बेरायहैनांगौलै फंबाय गोसो
हाजो हाला बेफोरावसो बेरायनो लुबैयो आंहा गोसोफ्रानो बेफोरजोंसो बिरफालांलाबायो
फंबाय जोङो बिदि बेरायनायनि मोनसे खामानि थांखि लानांसिगोन लोगोफोरजों ज' नो खेनसे
थांखि लानांगौब्रा खिन्थुबा लोगोफोर खौ मोजां लाङाबा आं गोजोननाय मोनालै
लोगोफ्रा मोजां जानांगौ बे जोंथ' मोनथियो लोगोफोर सोर सोरो माबायदि आखुनि
जेसेबां गोबाव थानो गोसो लोगोफ्राबो एसेबां गोबाव थानो गोसो जानाय जानांगोन
औ दिनैनो थांनानै दिनैनो फैफिननाय बाथाय बायो
औ जेब्लासिम अहाया अब्लासो फैनो गोसो जानाय अब्लासो थांनो मोजां मोनो आं
खौ जोङो एसे नागिरनोसै मोनथिबाय फंबाय
नंगौ नागिरनांगौ खिन्थुबा मटर साइकेल खेलजों थाङोबासो एसे गोजोननाया बांसिन मोनोलै आदा
नंगौ फंबाय नंगौ गासिबो लामानिफ्राय नुजोबलाङो ना आराम नो
हाजो हाला
हाला औ
बारि बागान नुलांजोबो
नुयो ओं नंगौ फंबाय नंगौ
साखा खब्रै गारियावबाथाय आंहा गोजोननायानो मोना ओरै फारसेजों नायोब्ला ओरै फारसेजों थालाङो हरै फारसे सेजों नायोब्ला हरै फारसेजों थालाङो सिगांजों नायोब्ला उनथिं थालाङो बिदिसो मोनोलै आंहा
आंथ' गाखोनो हाबावालै गोजान बेबायदि साखा खब्रैजों
आंहा सिगांसो गाखोनो हायामोन बिदिनो ब्रै बा माइलसो गोजान सालाय सालायनायाव गाखोफाबाथाय एखदम आंहा गोबानोसो ओंखारलाबोयोमोन
आं दाबो हायालै फंबाय गै मा थाइम गोजान गाखोनो हाया आङो बे साखा खबनै मटर साइकेलजोंबा आराम से बेसेबां गोजान थांनो हागोन खिन्थु बे खब्रैजोंबा हायालै फंबाय
साखा खब्रै गारियाव गाखोनो हायि हुदाया जोब्बाय जोबनायालाय जेब्ला आं गेजेर फरायसालि बारग'दों गेजेर फरायसालि बारग'नायनि उननिफ्रायनो बे हुदाया जोबदों आंनाव।
ए आंना खिन्थु दाबो जोबाखैलै फंबाय
बोरै जोबखौ फाथथाखौनो मोनाखै आंबो थालखौनो मोनाखै।
फुजा जाबायना नोंनाथ' औ दे बुं फंबाय
फरायसालियाव हाबनाय समावहाय मोनसे जायगायाव बेरायनो थाङोमोन बे बारा गोजान नङा जायगायाबो ओरैनो थामजि माइलसोल' जागौमोन
थामजि माइल ने
जि माइल मोनैनि सिगांनो हाब खननैसो गोबा लाङोमोन आं
ओमफ्राय गेजेर फरायसालि बारबोखा थांनानै मा जाखो गेजेर फरायसालि बारबोखांनैथ' नङा गेजेर फरायसालि बारहां बारहांबा दाइन थाखोसोआव बिदिनो मोनसे नोगोराव बेरायहैदों आरो बियो गैयाबाबो सेजौ नैजि माइलसो जागौमोन आरो
गोजाना ने
औ बेयावहाय बेराहैनो थांबाय थांनायावहाय थांनायाव आं गोबालांबाय
लामा थारैनो गारि सा-सा
दाना हजोंहाय नोगोरमायाव बेरायखांनानै फैनोसैबा ओंखाम जाबाय
औ‌ औ
ओंखाम जाखांनानै फैबा जेबो मोनासै आराम फैनो हाबाय। गोबाहांबो मोनासै उदैबो नारखो-नारखो जेबो मोनासै। बै थांलाइ फैलाय गोबाग्रानि हुदानिफ्राय बिदि थांनायाव गोबालांगोन फैनायाव गोबानाया बन्द' जालायबाय। बिदि हुदा जाफिनलायबाय आरो थाङै-थुङै गोजौ फरायसालियाव हाबफैबाय बिदिनो मानास हायुङारि पार्कआव बेरायहैबाय बेयाव थांलाय फैलाय जेबो जायासैलाय। बिनिफ्रायनो जोबदों आंना हुदाया बिदि गोबानाय हुदाया।
दे नोंहाथ' गोजान-गोजान हान्थिबाय थानाय जा-जानायखाय ओम आंनाथ' गैया। दा नै गोजान हान्थिनायनि माबायानो गैया गामियावनो खामानियानो जोबा लोगोफोरजोंबो ओरै लोगो मोनलायला गोजान-गोजान जाबाय।
आं सोलाबबा लोगोफ्रा सोलाबा लोगोफोर सोलाबबा आं सोलाबा। समानो मिलायासै।
बिदिनो सोलिखायो।
औलै फंबाय गामियाव थाबाथाय एकदमबारे जाम्बा बिदि गावखौनो बिदि मोनो।
आरो जों गामिनि मानसिफोरा नोगोरावबो एसेबां गोबावबो थानो हाया।
हायालै सहायनो हाया नोगोराव। मारै थायो बे नोगोराव थाग्राफ्रा बारहावाफ्रानो बिराद गाज्रिलै।
गोजोननाय मोनो।
मा-मा मोनामो-मोनामो।
ओरैनो से सप्तासे थाफैबानो लोमजानो ओंखारनाय मोनफैखायो।
दुरबल जाखायो आंथ' हाया खेनसे टाउन सहराव बेरायबाथाय नोगोराव बेरायबाथाय एखदमबारे गावखौनो गाव थैनाय बादि जिउ गोैयि बायदि देहाफ्राव बिदि मोनो। मा जाबावगोन।
एकदम थबथा बाथामफोरबायदिसो मोनफैयोना। गावखौनो।
बेबायदिनो। ओ
बिदिनो जायोब्ला जों गामियाव थाग्राफ्रा। जोंहा गामियाव हरै थां हरै बिलो मोनगोन। दैमा मोनगोन बेयाव थब्ल'नानै फै। हरै थां दंफां लायफां सिं-सिं हरै थां थाइजौ खान्थाल जा।
बार खोलो खोलो गुसु नो।
ओम हरैथां दुब्लि बारियाव मोसौ खाहै। आराम थिंथिं खालाय दुब्लि बारियाव खनजानानै फै।
फै गांथ'फा जा आ बेथ' उन्दैयाव बाब उन्दैनि खोथाखौसो गोसोखांहोबायलै नोंङो।
गोसोखांबा गोजांस्रिउ मोनलायो बबावबा बबावबा बाथ्राफोरखौ गोसोआव थि फैयोबा।
दाथ बेबायदि दानि गथ'फ्रा बिदि जानो जालायनो रोंला। सिनायलानो गांगा थफाया मा बुस्थु थिनदिखाला
बेफोरबादिखौ
मोजां बुस्थुखौनो मुगैयो ओम मोजां बुस्थुखौसो मुगैयो गाज्रि बुस्थुखौसो जायो दानि गथ'फ्रा मा जाबावगोन।
बे नोगोर सहरफ्राव मोननाय बिदिनो
बिस गोनां मुवाफोरखौ बिस गोनां मुवाफोर खौसो जायो मा जाबावगोन। माबा गामियाव रज'नाय गोथाव फिथाइ सामथाइ खालाय बेफोरखौथ' बिनि थावनायखौथ' मोनदांला बिसोर मिथिला।
बेफोरखौ बिसोर मिथिला नारें जुमब्रानि थावनाया माबाय
माबायदि। बेखौ मिथिया बिसोर माबायदि बिसोर मिथिला
जोंथ' मोनथि जोबोमोन। सोर माहाजोननि सुमफ्राम फिथाइनि थावनाया माबायदि सोर माहाजोननि नारें जुमब्रानि गोखैना गोदै बे
ओ मोनथियोमोन खना खनला मा दं मा गैया
उम सोरबा सासे लोगोफोर लाबा-लानानै गोदो नारें जुम्ब्राखौ जानायबानो मिथियोमोन बे नारें जुम्ब्राया आमोखा माहाजोननि बे सुमफ्राम फिथाइया आमोखानि बारिनि होननानै मिथिजोबोमोन।
बै समाथ' मोनथिला। बै समाबा जोंनि थाखाय सना जानानै थाबायलै फंबाय।
बे सनाब्रा गोसोखांथि। बुंनो थाङोब्ला बै समा जोंनि आमोलावनो जोबबोदों।
जोबबोदोंलै जों लोगो मोनबोनाया जोबोद मोजां जादों।
लोगो मोनबोबाय देनां गथ' गथायफोरनो सल' बाथा बायदि खोन्थानोसै गथ' ग'थाइ फिसौफोरनो।
दा जोंनि गथ' गथाफ्राबो दाना नै सान्नांगौ खोथा फैबायना ओरैनो दानि दानि गथ'फोरखौ नुबाय नै जिबायदि दा जोंनि गथ' गथायफ्रा बे सल'बाथा जोंनि खिन्थानायखौ हय सानगोन फा जोंनाथ' र' जागुइनाय जागुइनाय जा थाय बेखौ ओम बानायना बुंनाय बेबायदिसो सन्देह खालामसिगोन। जोंदि मोनबोथारदों। जोंनि आखाइजोंनो जोंनि खुगाजोंनो जोंनि आइथिंजों दानि गथ' जोंनि गथ' गथायफ्रा बेखौ फोथायला समाथ' जाबाय।
बुं दे दे औ उन्दुनोसै गाबोन दुब्लियाव आलि खोहैनांगौ।
आंनाबो नै बेनो दैज्लां बोथोर जाबाय दे दे दे दे फंबाय दे दे।